हेलौ औ। बुंलाय।
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो ओ दा एसे फ्रियावनो दं आरो फ्रियावनो दं आरो आं दा। एसे।
अ' नोंथाङा फ्रिबा नों थांजों मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ रायलायनो हागोन।
औ ओ दख'ना होनोबा बर' नि मो ओ गोबां रोखोमनि दख'ना दङ नङा होमबा नोंथां।
औ-औ।
जोङो बर' आइजोफोरा गाननाय दख'ना होनोब्ला जोबोद बर' आइजोफोरखौ गानोबा जोबोद समायना नुयो बे दख'नानि सायाव ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओं जों नोंथां। औ जोङो दख'ना होनोब्ला जोंना बर' हारिनि मोनसे दख'नाया जोबोर गोनांथार ओ सिनायथि आरो बियो माने बर' हारिनि थाखाय मोनसे ओ मोनसे हारिसानि थाखाय बो मोनसे द्रेस गोननि गोनांथि जायो नङा होमबा? ड्रेसजोंबो मोनसे सिनायथि जायो बिनि मोनसे अप सनानो जाहैबाय जोंनाबो दख'ना जाय दख'ना खौ जों गाननानै सिनायथि बर' हारि बर' हारि होननानै सिनायजायो आरो बयजोंबो। ओं दा जोङो बे द ख'नाखौहाय आजिखालि ओ मेसिनावथ' बयबो दायोनानै गानो मिथिगौ आजिखालि बायनानैसो बांसिन गानसिगोन मानसिफ्रा ओ गोदोनि दिनाव थ' जोङो ओ न न'आवनो दानानै न'आवनो सोंनानै गानोमोन नङा होमबा। आजिखालि थ' बहुथ मेचिन ओंखारबाय बायदिसिना ओंखारबाय ओ बेफोरावहाय जोङो बांसिन समायना आगरफोरबो एरखांनो हाबाय आरो जोंनि बर' पपुलेसनाबो बारा जाबाय बारा बांबाय नालाय सिगांनिफ्राय ओंखायनो ओ जोङो दा बायनानै गाननो बिराद मोजां मोन सिगोन आरो मोनबाय आरो सिगांनिसाय।
औ औ औ
दानाय गोदान ओंखारनाय डिजाइन मोजां मोजां डिजाइनफोरखौ गाननो मोजां मोनो आरो। ओ ओम दायो दख'ना होनोब्लाथ' बहुद कालारनि थायो दख'नायाबो ओ समायना रमायना कालार थायो आरो सिमपोलबो थायो ओ आगर गोनांबो थायो। उम आरो दख'ना होनोब्ला जोंनि ओ मा होनो जिथु गाननाय बेखौ जोङो गाननानै बुहुत मोजां मोनो आरो। माने ओ समायसिनथारो आरो बर' मानसिखौ दख'ना गानोबा।
औ औ
औ आरो ओ जिहेतु जोंनि ओ आजिखालिथ' फ्रायानो ओ दानो बानाय जाबाय ओ न'यावहाय ओरैनो थानो लुगैग्रा जाबाय नङा होमबा मानसिफ्रा बिनि खायनो ओ द' ख'नाखौहाय जों बांसिनानो मेसिननिफ्राय ओ दिरुननायखौ बायनानै गाननाय जायो आरो।
औ।
औ। अब्ला ओ नोंथाङा दखनाखौ ओ माब्लाबाफोर दाफेरबायमोन नामा?
औ आङो बेफोरबायदि दख'नाखौ ओ न'आवहाय दख'नाखौ दाफेरनाय जायाखै नाथाय बेलेग जिखौलाय दाफेरबाय आरो नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा मा मा जि दानो मोनखो दिनैसिम?
आङो होनोब्ला ओ फालि बा गरमावहाय लाग्रा फालिखौल'सो दाफेरनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो ओ गामसा खौबो बर'फोर होनोबा जों गामसाखौबो गोनांथि नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ गामसाखौबो आङो दाफेरनाय जाबाय आरो बे मोननैखौ।
औ। औ अब्ला नोंथाङा नोंथाङाहाय नोंनि हिसाबावबा ओ गामसाखौहाय नों जेसेबां बेसेबांखि सोंनायमोन आरो बे सोंनायखौहाय नोङो बेसेबां दिन दानानै फोजोबनो हानायमोन?
ओ बेफोर बे सोंनायखौ होनोबा जोंथ' द ओ गामसाया जुदि जोंना खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों।
जोङो गामसाखौ होनोबा ओ बिसखान बा दसखान लायोबा जोङो फुंनिफ्राय जुदि जिखौ सोङोबा जोङो सानसेयावनो हायो।
ओम।
जोंनि सोंनाया सानसेयावनो ओ सानसेयावनो हायो आरो नाथाय ओ नो खननो थाखाय जोङो ओ साननै बा सानथाम नांगौ जायो आ रो आंनि थाखाय आरो बेफोरबायदिनो जिखौ खाखांनायनि उनावहाय ओ सालखुन्थायाव खानायावहाय ओ गोबां खामानि था यो ओ गन्थि गनला सोनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ बेफोरखौ रेडि खालामनायाव आंना साननैयानो लायो आरो नोंथां। ओमफाय बिनिफ्राय ओ साननै ओ द गामसा गांसेया जुदि नोङो ओ फुंनिफ्राय जुदि मोजां दायोबा सानसेयावहाय गांसे हाहैयो आरो आङो।
अ'
ओ
अब्ला नोंनो गासैखौबो ओ दाजोबनो थाखायहाय सानबेसे नांनायमोन?
ओ बिसखान्द मोनायाव आंनो खोब मालाबा सम मोनाबा दसे दोनथ'नाय जायो नालाय ओ बिनिखायनो आंनो आंनो फसिस दिनसोआ नांदों आरो बिसकान्द' गामसायावहाय नोंथां
अ'अ' अब्ला नोंथाङाहाय ओ गामसा एबा फालि दानानै ओ नों दाखांनायनि उनाव अ'एबा दानो मोननायनि उन ओ मोननानै माबायदि नांङो गोसोआव
ओ जोंनि गामसाखौथ' जोंनो बर' हारिनो नांखागौ नालाय बेनिख खायनो आङो गामसा बा फालि दा नानै मोजां मोनो ओ आङो दख'नाखौ बो दख'नाखौबो दानो सानो ओ नाथाय दख'नाया एसे गिदिर गोलाव सोंनांगौ जायो बिनिफ्राय एसे दख'नाया एसे खस्थ'सिन नालाय ओ बिनिखायनो दख'नाखौ दख'नाखौ रावबो फोरोंना होनायबा बेफोरबायदि होनायगैथ ओ फोरोंनाय गैथ'वा बिनिखायनो आंङो दख'नाखौबो आंङो दानो सानो ओ जेब्ला दख'ना दानो रोंगोन अब्ला आंङो दख'नाखौबो दागोन आरो जोंनि बर' हारिनि दख'ना गामसा आं बेफोरखौ। ओद मोजां मोनो आरो आरो दख'नायाथ' जोङो बर' हारि होनोबा जोङो आइजो माहारिया दख'नाखौनो गाननांगौ नङा होमबा नोंथां।
औऔ।
आरो जोङो न'आव दानाय दख'नाया गाननो मोजां जायो। बेनिखायनो आंङो न'आव दानाय दख'नाखौनो बांसिन बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो माथानि दख'ना बेफोरबायदिनो आगर गुबै बर'नि आइजो माहारिया दानाय दख'नाखौनो आंङो बांसिन मिसिननिफ्राय दिहुननायखाय दिहुननायनिख्रुइ आंङो बांसिन बर' आइजोफोर दानाय दख'नाखौनो गाननाय जायो आरो मोजांसिनबो मोनो आरो नों
औ औ।
आरो जों बर' आइजोफोरा दानायफोरा माइदि होनानै दायोना नोंथां अ' बिनिखायनो बे बिनिखायनो बर' आइजोफोरा दानाय दख'नाखौ खोब मोजां मोनो आरो गाननो।
अब्ला ओ
औ बुंनो हागोन नोंथां। आरो जों
मा होनदों नोंथां?
अ बुंनो हागोन नोंथां।
जेब्ला ओ नोङो ओ द'खनाखौ गानोना अब्ला नोङो माबायदि गोसो गोसोआव नाङो जेनेबा मोजां मोनो ब्ला गुबुन गानबा माबायदि नुयो एब्ला अब्ला जोंनिफ्राय गुबुन हारियाबो गानबा जोङो द'खना गाननायखौ माबोरै नुयो इखौ एसे फोरमायनो हागोनना?
औ नोंथां ओं आंङो खोब द' द'खना गानोबा गावखौनो सासे बर' लाइमोन बा बर' आइजो होननानै खोब समायनाय मोनो आरो आङो द'खना गाननानैबो मोजां मोनो जिहेथु आं गावखौनो खोब बेलेग द्रेसजों बा बे बेफोरबायदिनो सुइजार लंपेन्टफोर गाना गानब्ला बेफोरबादिनो सुइजार लमफेनफोर गानाला ओ गानब्ला बांद्राइ समायनाय मोना द'खना गानबानो बेस समायनाइ मोनो आरो गावखौनो गाव सासे बर' आइजोबा लाइमोन होननानै। आरो गुबुन हारिफ्राबो दानिया जोंनि बर' द'खनाखौ आरो गुबुन हारिफोराबो दानिया जोंनि बर' दखनाखौ खोब मोजां मोनो आरो गाननोबो गोबां लुगैयो आरो बिसोरो जोंनि बर' हारिनि दखनाखौ गाननानै रिल्स आजिखालियावथ' द'खना बा माबा मोनसे गानोबा भिडिअ' बा रिल्स बानायनायाथ' बांसिन नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ बिनिखायनो ओ गुबुन हारिफोराबो जोंनि द'खनाखौ ट्राय नायनो नागिरो गाननो नागिरो आरो
अब्ला नोंथाङा ओ द' द'खना द'खना दानानै एबा नोंथ' गामसा दादों नालाय ओ माब्लाबाफोर नोङो ओ रांनि थाखाय एबा फाननो थाखाय माबलाबाफोर दाफेरबायमोन नामा?
अ' नोंथां आंथ' बेफोरबायदि फाननो थाखाय दानाय जायाखै न'आव न'नि थाखायनो ओ दानाय जादोंमोन आरो दे
आजिखालिथ' ओ बयबो सोरबा फाननोबो हायो नालाय ओंखायनो
औ औ औ औ अ नोंथां होमबालाय जोंनि समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ दे।
ओ जोंनि बर'नि द'खनानि सायाव सावरायनानै नोंथांजों खोब गोजोननाय मोनबाय औ नोंथां।
औ दे।